अ नंगौ
खोनाबाय ना
औ खोनाबाय औ
औ गोजोन मोनाबिलि गोजोन मोनाबिलि बावहरनाय
बावहरबाय आंबो
औ औ
दा जोङो
मा होनो जोङो दा मा होनो आबाद मावनायनि सायाव रायज्लायनोसै खोमा जाय आबाद औ आबाद सायावहाय आं खमखौ होनोसै बिनि उनाव नोंथाङा बुंनो जाबाय आबाद मावनाय होनोबा अब्ला जोंबा मिथियो जायनाखि मा होनो औ बुहुमनि मादाव मा होनो गासिबो हादोरावनो मा खम खराहा हिसाबै लानाय जायो आरोना आबाद मावनायावहाय जों मा मोनो बेवहाय गां लायफां गायनाय मा खालामो
औ
फोर फिसिनाय ओमफ्राय आरो मा खालामो आबाद मावनाय आबाद आबाद मावनायालाय मा खालामो जोङो मा खालामो सामफ्रामबो जा जानो थाखाय जखौ जाग्रानो थाखाय बि जगायनानै आमफ्राय आरो मा खालामो बुहुमाव थानाय गोबां मानसिफोरखौहाय बाहा हेफाजाब हो होयो आरो
आबादनि बागै आंबो फंनैसो बुंहरनो सानदों आबाद होनना बुङोब्लाथ' दा जोंनिया दैज्लां बोथोराव माने माइयानो जोंनि गुदि आबाद होननानै बुंजायोना
औ
माइ आबादखौ दा नै दायो नैबे दैज्लां समावनो मावगासिनो दोङो माइ आबादनिफ्रायनो जोङो बेबायदि माइ दिहुननानै जोङो जोंनि थांनानै थानायाव जोंनि जानाय आदारा बे माइनिफ्रायनो जोङो मोननो हायो आरोना गुदिसिन आबाद होनना बुङोब्ला माइ आबाद आरो बेनि बागैबो जोङो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनायखौ जोंनि बे हादोरावहा बा जोंनि जायगायाव नुनो मोनदों बे आबादनिफ्राय गोबाङा बेबायदिनो थाखा फैसा रांखावरि बेबायदि आरजिदों मुलाम्फा खालामदों आबादफोरखौ मेसें बोथोराव मा होनो ओ मैगंफोर गायनानै आबाद मावदों आरोना मैगं जेरै बेबायदि जोंनियाव जोंथ' नुनो मोनदों बिदिनो दायो नैबे समावबो बेबायदि मैगंफोर गायदों जिंखा बहल बेफोरखौ गायनानै रां खामायदों आरो मुलाम फा खालामदों आरोना आरो बेजोंनो न'आवबो मोनजाबाय आरो न'आवबो मोनजानानै फाननानैबो बेनिफ्राय ओ रां खामायनानै फाननानै फैसा मोनबाय आरो बेजोंनो माने न'खराव बाहायनो हादों आरो ना
जोंनि जायगायाव माने बेबायदि साख्रियालफोर गैया नालाय बे बांद्राय साखियाल गैयि थाखाय खाय आबादोंनो थांनानै दङ होननानै बुंजायो आरोना जोंनि बे जायगायावहा
औ
नोंथांमोननिथिंबो बेबायदिनो मैगं थाइगंनि आबादफोरबो मावोखोमा
औ मावो
जोंनियावबो दा आरो नैबे थांनाय दैज्लांनि सिगां गोबां बेबायदि जुखाम आबादफोरखौ मावनानै मानसिफ्रा बेबायदि मावबाय आरो मावनानै गोबां बेबायदि आबादखौ बेबायदि दिहुनबाय आरो दिहुननानै फानबाय फाननानै बां बेबायदिनो न'खर न'खरनि थाखाय बेबायदि रां खामायबाय आरोना बे जुखामफोरखौ जुखाम आबाद मावनानैबो मानसिफ्रा रां खामायनानै बेबायदि न'खरखौ बेबायदि सामलायनो हायो आरो ना
औ
आबाद होनोब्ला जोंनि जायगायावनो बांसिन बेबायदि मावदों दिनै गुबुन जायगायावथ गुबुन गुबुन आबादफोर मावो नाथाय मिथिजोबा नाथाय जोंनि जायगायाव अब्ला जोङो मेसें समाव आलु बा बिदिनो ओ बे बिला बिलाथि आरो जायखौ जोङो फानथो गोखै होननानै बुङोना औ बेफोरफोरखो गोबां माव मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो ओ मा होनो केरेला केरेलाफोर आरो जोगोनार मेसेंनि समावबो जोगोनार हायाव गायनानै बिदिनो गोबांआ रां खामायदों आरोना
मैगंफोर गायनानै
औ औ औ नोंथांनि बुंनायानो जादों मा होनो बे आबाद मावनायनि थाखाय आबादारिफोरा मा खालामो माय बिसोरो माहोनो गोब्राब खामानि खामानि मावो आरोना बिसोरो मा खालामो आबाद सिगां बिसोरो हाखौ हनो हाखौहाय एव एव एव यो आरो मा खालामो आबादखौ गायनायनि उनावहाय बिसोरो माबा खालामबावो आरो हा देरजासिम बिराद जथ्न' खालामनानै लायो आरो जों आबादफोरखौहाय जेरै औ माइ आबाद गम आबाद फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं जायनाखि मा खालामो जों बेफोरखौहाय आबादनि आबादनि थ्रुयैनो माने आबाद मावनायनि थ्रुयैनो जोङो मोननो हायो आरोना ओमफ्राय आबादाहाय ओरैबायदि गोनां दि जायनाखि मा खालामो जोंनि जों मानसिफोरनोहाय जाग्रा आदार होयो आरो ना जोङो आबाद मावालासिनो जोङो मा होनो माब्लाबाबो जोङो जानो थाखाय थोजासे मा होनो आदारखौ मोननाय नङा आरो ना जों ओमफ्राय आरो मा खालामोन यो औ आबाद मावनायनि दारै गोबां मानसिफोर मा होनो मानसिफोराहाय जों मा खामानि मावनो हायो आरो लोगोसे मा खालामो हादोरनि रांखान्थि जौगानायखौबो बिदिनो हेफाजाब खालामनानै होयो यो आरोना ओमफ्राय मा होनो आबादारिफोरा मा खालामबावो बिसोरो गोबां बायदिसिना बिराद आबाद मावनायाव मा होनो बिराद खस्थ' खालामनांगौ जायो अखमबा समाव दै बाना फैयो अखमबा समाव हायानो गोरान गावस्रायो अखमबा समाव बोथोरा बिराद गाज्रि जायो खिन्थु थुख्रब्लाबो बिसोरो मा खालामो ओरैबायदि मा होनो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोंनि हादोरनि मानसिफोरखौहाय बिसोरो जाहो गासिनो दङ आरो ना मानो होनबा बे आबाद मावनो आबादारिफोरा आबाद मावबासो सोहोराव थानाय गासैबो मोनजाहोनाय बायदि जायो आरोना बेखायनो जों मा खालामनांगौ हायोब्ला जोङो आबाद मावग्रा आबादारिफोरखौहाय जोङो जेब्लायबो मान होनो रोंनांगौ आरो
औ नोंथां ओं दा उम दा आबादारिफ्राथ' दिनै मावाब्ला माहाथो जानो आबादारि जाबायब्लाथ' आरो गुबुन राहा लामा गैला आबादखौथ' मावथारनांगोन उदैनि थाखाय बिनो माव खस्थ' खालामनानै जुदि सैसोनानै मावोब्ला मोनजायोबो थांनानै थानो थांनानै थानायनि राहा लामा मोनो आरो बेजोंनो ओ थोजासे गाव जानानै आरो फाननानैबो जोंनि आबादफोरखौ जोङो फाननानै गुबुननो फाननानै जोङो रां खामायनोबो हादेर फायो आरो ना
औ औ मा होनो दानि जुगावहाय जों मा नुनो मोनो आजिखालि औ खोनादों ना नोंथां दानि जुगावहाय दानि जुगावहाय मा होनो आबादखौहाय जोङो आबाद मावनायनि माखासे मा होनो साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोबाय गोबां
बेफोरबायदि मा होनो मा खालामो ओ। जोंनि आबादखौहाय बांसिन आबाद मावनायखौ गोरलैसिन खालामनानै होयो आरो मा खालाम। गोबां गोबां सम आरो जोंथ' गोदो दानि जुगावहाय।
गुबन
गोदोनि समावहाय मा नुदों जोङो मोसौजोंसो हालेवबोबाय आरो बेजों। माइ गायनाय थाखाय माइ माइ माइ गायग्रा ओमफाय आरो मा दंबावो बो माइ हानायनि थाखायबो माखासे गोनोखोआरि आगजु। बेफोर बायदि जौगाबोनायखौ जों
औ।
बेफोरनो दारैहाय जोंना आबाद।
औ नोंथां औ। औ।
ओमफाय जों मा होनखो आबादा औ आबादा हाय जोंनि भारत हादरावहाय ओरैबायदि गोनांथार आरोना मा होनो मानो होनबा बांसिन मानसियानो भारताव थानाय बांसिन सुबुंङानो। मा होनो आबाद मावनायखौनो जिउ राहा हिसाबै लानानै मावो। जायो आरो ना ओमफ्राय बेवहाय मा होनो आरो गामि जायगा फोराव जों मा नुखो। आबाद मा होनो आबाद मानि थाखाय जौगायो आबादनि थाखाय। जौगानाय नुदों आरो ना। मा होनो आबादाहाय औ
दा दा नै गोरलै मेथदजोंनो जेनेबा। माने मावनो हानाय जाबायना आबादफोरखौबो माने गावनि जेबो हालेवा ब्लाबो दा ट्रेक्ट'रनि गेजेरजोंनो जोङो आबादफोरखौ। दि मावनो हायो ट्रेक्टर रावबोथ' दायो दानि जुगाव हालेव ला‌ बे ट्रेक्टरनि गेजेरजोंनो हालेवनानै आबादफोरखौ एसे माने गोरलै जाबाय आरो दानि दिनावहा। दानि आबाद मावनाय आबादारिफोरनि थाखाय एसे गोरलै जाबाय मानो होनोब्ला मोसौदों एवनाङा जासे जेरै बे ट्रेक्टरनि गेजेरजोंनो थाबनो बुरजा हा ब्लाबो नानै फोजोबनानै होबाय माने दा दानि मुगायाव माने। गासै खामानिखौबो थाबनो फोजोबनो हानाय बेबायदि जानानै फैबाय औ दानि मुगाव बिायावहा दा बेखायनो माने गोब्राब नंद्रायला आरो बुंनो थाङोब्ला जों
दानिया जोंना मा होनो औ समाबो जाबाय मा होनो जोङो बेखिनियावनो आबादनि। नि बागै रायलायनायखौ दोनथ'नोसै दोन्थ'नोसै नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
साबायखर थाबाय दे नोंथांनिसिमबो